हेल, नोंथां।
नोंथां नोंथाङा फ्रि दं नामा ओ नोंथां? नोंथाङा फ्रिया फ्रि दंना?
औ फ्रि दं।
नोंथां मोननि ओनसोलाव बैसागुखौ माबोरै
ओ नोंथांनि माथोखौ मोजां खोनायाखै नोंथां।
मनि आनसोलाव बैसागुखौ मा बैसागुखौ माबोरै फालिनाय जायो बेनि बागै दसे सावराय गौमोन आं नोंथांजों।
औ नोंथां औ दङ।
औ।
औ। औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ माबोरै फालिनाय जायो होनोब्ला बैसागोनि ओ से खालारनि ओ गिबि खालारनि सिगांनि गिबि सानखालि जोंना मोसौ फोरबोखौ फालिनाय जायो। मोसौ फोरबोखौ मानो फालिनाय जायो होनोब्ला गिबियावनो जोङो मोसौखौ जेरै ओ हालेव नायाव बाहायो एबा मोखौ निफ्राय जोङो गाइखेर आरि फोरखौ मोनो जेरै गाइखेर निफ्राय जोङो बायदिसिना गुबुन गुबुन ओ माबा माबि बानायनो हायो एबा गाइखेरखौ जोङो लोंनाय आरि बाउनाय आरि गासै यावबो जानाय लोंनायाव बाहाय जायो। उ बिनि थाखायनो मोसौखौ बो मोसौनि फोरबोखौ जोङो फालिनाय जायो आरो नोंथां लोगोसे बे सानखालि मोसौनि फोरबोखौ जोङो गिबियावनो फुङावनो दुगै दैलोबै गासैबो मोखौ खौ थुखैनो थाखाय बिनि गिबि सानखालिनो जोङो नांगौ मानिखौ लाबोनानै दोन